औ खोनादोंना?
औ
औ बेलासि नि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
बा जों दिनै सावरायनाय गोदोनि गथ'फोरनि गेलेनाय आरो दिनैनि गथ'फोरनि गेलेनायनि बागै
औ औ औ हागोन नोंथां
ओ मोजां खोनायाखै आवाजखौ
ओहो नांथादों
दालाय
औ औ दे जाबाय दे
औ दे अब्ला जोङो जागायजेनसै न'
औ औ
औ। दा जों बयबो गथ'फोर जानानैनो गोदोरफोर जाबाय नालाय दा। जों बोरै गेलेबोदों। दोंमोन बोरै देरबोदोंमोन बेनि सायाव आं एसे बेखेवना होनो सान आ गोदो उनदै समाव जोङो। जोंनि बिदाफोर जानाय बा जोंजों समान बैसोनि हिनजावसा गथ'फोर बा जों हौवासा गथ'फोर ज' ज' गेलेयोमोन। बिदिनो हाद्रि बालाफोराव आद्रैनि फिथा सावनाय बिदिनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय। बिदिनो न' लु नाय आरो। मालाबा गारि बोनाय गारि बानायनानै दंफांखौ ब्रा बायदिसिना आरो मालाबा बे खागसनि फैसा बानायनानै बिदिनो दुखाननि माल फाननाय। बायनाय जानाय बिदि गेलेनाय दा बेफोरखौ जोङो। ओरैनो सातारन गोरलैयै माने उन्दै समाव जोङो गेलेबोदोंमोन दा नोंथाङा बेखौ गेलेबोदोंना गेले
औ गेलेबोदों नोंथां बिदिनो
ओ आरो बेनि अनगायैबो जोङो बै समाव जोङो ओ फोथारफोराव जोङो मोनसे जों बरआव जोंनि ओनसोलाव बुङो फिटु होननाय खेला मोनथि दानों जों बेखौ गोबां फितु फिटु
ए औ
मोनथियो।
ओहो।
जों बे खेलाखौ गेलेबोदों माने गोबां मानसि थायो। दा बे थुख्राखौ जाबो बेखौ माने बलजों बल मुजांफोरनि बानायो आरो ना। बेजों खुबैनानै बे खौ हख्लायनांगौ हफ्लायनो हाबा खारगोन आरो बेखौ होसो होसो माने बे बलजों होसो होसो फोनां हाबा थैगोन बेफोरखौ गेलेबो आरोना बिदिनो रंजा बाजा जा माने अनलायनानै ज ज गेले बोदों दाबैयो बै उन्दैस समनि जोंनि माने थासारिमोन आरो आरो दा आरो उन्दै समाव जोङो बिफां सायाफोराव जिरायना थायोमोन बिदिनो ज ज गेलेनायाव बिदि जोंनि बिबौ जानाय आबौ आबैमोना बिदि जिरायफानानै जोंनो बायदि बायदि गोदोनि सल'बाथाफोरखौ खोन्थायोमोन। जों बिदिनो गोबां खोनासंनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनोमोन। आरो रंजायोमोन आरो जों बिदिनो बिबौ बिबै बा आबौ जानाय आबै जानायमोनखौ नुब्लानो माने जोङो सल'बाथा बेबायदि खोन्थानो जोंनो थोनोमोन आरोना आरो बिदिनो रं जायोमोन आरो जों माब्लाबा बिदिनो गेलेनायाव मालाबा सेख'ला सेखौसे जानानै नांलायोमोन। आरो दसेनो माने जोङो गोरोब फिनोमोन आरो दा बेयो जोंनि बै समनि थासारिमोन। दा दोनैनि गथ'फोरा बा उन्दै उन्दै मानसिफ्रा मुगाजों लोगोसे बेफोरखौथ' खालामनायखौ आं नुला‌। ओमफाय नोंथाङा दिनैनि बे
गथ'फोरनि बे गेलेनाय आरो गेलेनायनि अनगायै माबा मोनसे खालामदों नामा मोनसे गोरोन्थि बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां। औ नोंथाङा जेरै होनदोंमोन जों उन्दै समाव ओ गोबां लोगोफोरजों थानानै गेलेयोमोन बायदि रोखोमनि खेलाफोरखौ गेलेयोमोन होननानै जेरै नोंथाङा होनदों। बेबायदिनो जोंबो गेलेबोदों। ओ नाथाय ओ दानि मुगानि गथ' फोरखौ माने बांसिनखौनो बेबायदि गेलेनाय नुनो मोना आरो। बांसिन गथ'फोरानो माने ओ हारसिं हारसिं थायो गावबा गाव न'फोराव न' सिङाव थाबाय थायो बिथांमोननि ओ बिसोर गथ'फोरनि माने बिदि न' सिङाव थानायनि खार'नानो जादों बिसोरो बांसिन दानि दिनावहाय टिभि आरो मबाइल जों थायो आरो। बिसोरो ओ मा होनो बेबायदि लोगोफोरजों गेलेनायनि समाव बिसोरो मबाइलफोरावहाय बायदि रोखोमनि फुथ्ला कार्टुनफोरनि ओ एक्टिंफोरखौ नायनानै बिसोरो थायो मबाइलजोंनो थायो बेबायदि आरो बेनि थाखायनो माने उन्दैनिफ्रायनो बिसोरो मबाइलखौसो थुनो रोंग्रोयो बेबायदि आरो ओमफ्राय बेनि थाखायनो खायसे गथ'फोरा सोरबा सोरबा माने सम बायदियै ओ माने उन्दैनिफ्रायनो नालाय गोरलै फाय नालाय सम बायदि बिसोरो माने रायलायनांगौ रायलायनो रोंनाय टाइमावहाय बिसोरो मानसिफोरजोंहाय थाया लासिनो माने गोबां मानसिफोरजों थाया लासिनो बिसोरो बांद्राय मबाइल नायनानै थानानै माने बिसोरो सम बायदियै माथो रोंनांगौ टाइमफोरावबो रोङा आरोना। माने जेलि दै माथो रोङो। बाय मायबा मोनसे बिदिनो बाहेराफोरखौहाय बांद्राय रोंनो नागिरा आरो खालि मबाइल फोरनिखौल' माने ओ गोरों जानानै थायो बिदि जायो आरो दानि गथ'फोरा माने ओन्दैनिफ्रायनो मबाइल थुनो रोङो बिदि जाबाय आरो। नाथाय जों गोदोनि दिनावहाय ओ ओ माने गोदोनि दिनावथ'' जोंहा ओ जों ओन्दै ओन्दै टाइमावथ' जों फनखौनो दाङामोन होनजायो। टिभिफोरखौबो जोंङो बेफोरबायदि गोबां बेफोरबायदि नुनो मोनामोन मालाबाल' नुनो मोनोमोन आरो। ओ औ।
दा जों नोंथाङा बुंबाय। जों गोदो भिजिद गेलेयो माने एक्सारसाइस माने एक्सारसाइसजों माने गेलेयोमोन जोंनि देहाफोरा माने जेरै नंगौ मोजां जाबोयोमोन गोख्रों जाबोयोमोन दा नोंथांङा बुंनाय बायद बिनि दोनैनि गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने न न'आव जिरायनानै थांनानै दा बेफोरो गोदो जों जेखौ गेलेदोंमोन बेफोरखौ गेले लाफानो न' सिङाव थानायाव माबाफोर खहा जादो देहायारि लानानै?
औ ओ आं बुंनो सानगोन ओ जोंहा ओ फन नायोब्लाथाय जोंङो उम्म मेगननि जा नुनाय गोहो बेफोरो जोंहा खमायलाङो। खोनादोना?
औ।
औ ओ जोंहा होमबा गथ'फोरा ओ बे मेगनानो खहा जायो जोंनि गथ'फोरा जेरै दहाय नोंथाङा होनदोंमोन जों ओ बिटु खेेला ना मा होन्दोंमोन बे बेफोरबिदि खेला गेले नानै जोङो ओ देहाखौहाय गोख्रों खालामनो हायो मोन नाथाय दानि गथ'फ्रा बेफोरनि अनगायै ओ जोंहा मबाइलफोराव मबाइल गेमफोरखौसो गेलेयो जेरै पाबजि फ्रि फायार बायदि रोखोम मा मा गेम दङ बेफोरखौहाय ओ दानि गथ'फोरा गेलेनानै माने समखौबो नस्थ' खालामदों, लोगोसे गावसोरनि आ जा मेगननि नुनाय गोहोफोरखोबो ओ गथ'फोरा दानि दिनावहाय माने खहा खामनानै लादों आरो। आरो बिसोरो दानि बिदिखायनो माने ओ खायसे खायसे गथ'फोरा माने ओ बांद्राय फन दांनानैनो फरायनाय फारसेबो लोरबां जालांनो हमनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ।
औ।
दा बिथांमोन उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बे टिभि नायो मबाइल थुयो, दा बिसोरखौ सोरबा सोरबा गथ'फ्रा माने बिनिफ्राय मोजांबो सोलोंनो मोनदों होननानै आं सानो आरो। बे जेरै बिथांमोना बे कार्टुन फिल्म नायनानै हिन्दी भाषाफोरखौ माने मोजाङै रोङो माने। जोंथ' गोदो बेफोरखौ नायनोबो मोनाखै थुनोबो मोनाखै बेनिखायनो जोङो गोदो रोंगौमोनब्लाबो रोङाखै आरो गोदो बाहायगौमोनब्लाबो बे बेसादफोरा जोंनि समाव गैयामोन। ओंखायनो दिनैनि गथ'फोरा उन्दैयावनो जेखौ नैजि, थामजि, द'जि बोसोरनि मानसिफ्रा मोनथियो बे खोथाफोरखौ बांसिनखौ बिथांमोना मोनथिनाय जाबाय आरो बे मबाइलनि गेजेरजों। आं सानो बे मबाइलनि गेजेरजों माखासेया गोरोन्थि बाहायनायाव माने एसे गोरोन्थि जाना थादों‌ जायफोरा मोजाङै बाहायदों समखौ थिनानै मोजाङै सम बायदि बाहायदों बिथांमोना गोबां मुलाम्फा जादों होननानै आं सानो आरो। दा नोंथाङा मा सानो?
मोजाङै खोनायासै मा होनदोंमोन?
दा बिथांमोना उन्दै उन्दै गथ'फोरा खोनादों बिथांमोनहा माने सम बायदि जुदि बेफोरखौ मोजां बाहायोब्ला बेनिफ्राय गोबां गियान बुथुमनो हायो। जेरै आं दहै बुंबाय। बिथांमोना भाषा सोलोंनायाव माबेखौबा सोलोंनायाव माने जोबोर माने एक्टिभ जादों आरो। दिनैनि मुगायाव बे गथ'फोरा बांसिन नायनानै नाथाय समखौ जुदि बे नायनायावनोल' हगारोबा बेनिफ्रायबो खहा दोङो।
औ।
नंङा होमब्ला? जोङो समजों जुदि बेखौबो गोरोबनानै बिदि खालामलाङोब्ला मोजां जागोन आरो लोगोसे गोदोनि जि हुदा जेनेबा बारनाय, खारनाय, गेलेनाय बेफोरबायदि फोथाराव ज' ज' गेलनाय बेफोरखौबो लोगोसे लांफानांगौ होननानै आं सानो आरो।
औ औ नंगौ औ नोंथां आंबो बिदिनो स सानो जेनेबा ओ जोङो उम गेम गेलेनायफोरखौ जोङो जेनेबा फनाव गेलेया लास सिनो जेरै ओ फोरबायद लोगोफोरजों ज' ज' गेलेनानै ओ फोथाराव इदि खारथिंनाय बायद दिसिना ओ आरो माने मिथिंगाजों गेलेयोब्ला जोंहा साबसिन आरो ओमफ्रा फ्राय जोङो ओ जाहा स सोलोंनांगौ गियानफोर दङ बेफोरखौ जोङो ओ फननि गेजेरजों सोलोङोब्ला मोजां आरो। औ।
जाबाय जोंहा समाबो जाना फैबाय। जों अब्ला दोनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नाय जानोसै।
औ औ जागोन दे औ दे गोजोन्थों।